औ हेल' नोंथां। औ औ आं फ्रि आं नै माने इन्टारनेटसो बाहायबाय दंमोन आं नै फ्रिथ' आं।
अ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय खुलुमबाय।
नोंथाङा दा इन्टारनेट जे बाहायगासिनो दा नोंथाङा आंनो इन्टारनेटनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन थारैनो हागोन आं बे इन्टारनेटनि सोमोन्दै एसे फोरमाना होनो हानो हागोन।
दे बिबायदिबा नोंथाङा आंनो इन्टारनेटनि सोमोन्दैयै एसे से फोरमायनानै होदो।
बे इन्टारनेट बा माबाया जुदि बाहायनो रोङोबा जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद हेफाजाब एबा मदद गोनां खामानि होयो माने इन्टारनेटआ। सुबुं माहारिखौ जिउ खुंनायाव थांना थानायाव हान्थिनायाव दावबायनायाव सोलोंनायाव माने इन्टारनेटआ गोबां बिबांनि रोखोमनि माने हेफाजाब होयो आरो।
आरो बेजों लोगोसे बेनि माखासे खहा एबा गाज्रि गाज्रि आखुबो दंदेरो माने इन्टारनेटनि सोमोन्दो गोनां। इन्टारनेटखौ माने बाहायनो रोङोबासो बाहायनो रोङोबासो मोजां खामानियाव बाहायनो हायो आरो जुदि नों बेखौ गाज्रियै बाहायोबा माने नोंना गाज्रियाव थाङो माने आं दा फोरमायलांसै इन्टारनेटनि माबोरै हेफाजाब खालामो। बिनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै फरायलांसै फार्स्टआवनो गिबियावनो। गिबियावनो जाहैबाय जोंनि इन्टारनेटआ गोदो सुबुंफोरा जेरै
हमनानै ला गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जुदि खौरां दैखायहरनोबा जुदि खौरांखौ मिथिहोनोबा खौरां मिथिनोबा गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव मा जादों बे जायगायाव मा सोलिबाय दं, बेनि थासारिया मा बेवहाय मा, बेफार जाबाय दङ, मा खोथा बाथ्रा सोलबाय दङ बेखौ मिथि नो थाखाय जोंहा गोदोनि दिनाव इन्टारनेटनि खाबु गैयामोन।
औ नोंथां।
बेनि सिगां मा बिदिनो लाइजाम माइबा बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि लाइजा मनि दारै मानि दारै जोङो खौरांखौ मोननो हायोमोन आरोना। सासे सुबुं सासे सुबुंजों रायलायनोबाबो लाइजामनि दारैसो जों रायलायनाय जायोमोन, नाथाय जेब्लाखि इन्टारनेट होननाया जोंनि आथिखाल मुगायाव फैदों बे आथिखाल मुायाव इन्टारनेट फैनाय लोगो लो गो मा जादों बै सुबुंखौ जोंनि सुबुं माहारिखौ दाबसे जायगानिफ्राय गुबन दाबसे जायगा सिम मा सोलिबाय दं बेयाव मा जाथाय जादों मा जाथाय जायाखै जोङो बेखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै मबाइल, मबाइल फन, टेलिभिजन आरो बिनि उनाव जों रेडिय' बिदि गोबां गोबां मबाइल बिदिनो आगजुनि दारै जोङो दा रादाबफोरखौ खौरांफोरखौ जों मिथिनो हायो। जेरै जोङो दाबसे जायगायाव थानानै गुबुन दाबसे जायगानि सुबुं खौ जोङो खौरांखौ लानो हायो बे सुबुङ मा खालामदों मा खालामाखै जों बेखौ जों खौरांखौ जों दैथायहरनो हायो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम बिदि आरो ना।
बिनि उनाव मा जायो गोबां गोबां जायगायाव जेरै गुबुन गुबुन जायगायाव मा सोलिबाय दं गुबुन मोनसे हादराव, जेरै जोंनि हादराव मा सोलिबाय दं आरो जोंनि साखाथि याव थानाय हादराव मा सोलायबाय दं बेयाव माबायदि सुबुं माहारिया जिउ खुंनानै दङ बेयाव बेफार फालांगिया माबायदि सोलिबाय दङ बेखौबो जोङो सिगां मिथिनो मोनामोन दा बेफोर माने ओरैबायदि गोरलै जाबाय जोङो इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगो जों बेखौ मबाइलनि दारै मबाइलाव नाय नायनानै आरो रेडिअ'फोराव खोनासंनानै टेलिभिजनफोराव नुनानै जों बेखौ मा खालामनो हायो खौरांफोखौ जों मिथिनो हायो। मबाईलआव बुङोब्ला जोंहा जेरै दानि जुगावथ' इन्टारनेटाव गोबां रोखोमनि मोनबाय, जेरै गुगोल बिदिनो फेसबुक बिदिनो इउटुब माखासे वेबसाइटफोर दंसै जोंहा दानि जिक दानि दिनाव।
बेफोर नायनानै जोङो माने खौरांफोरखौ जोङो मिथिनानै लानो हायो आरो ना? बेबो मोनसे जाहा मोनसे रिजोन आरो बिनि उनाव जाहैबाय जोंहा आरो सोलोंथाइ। सोलोंथाइनि बेलायावबो जोंहा इन्टारनेटआ गोबां रोखोमनि जोंनो हेफाजाब होयो। नङा होमबा नोंथां?
औ।
जेरै माने ए सोलोंथाइ लानायाव जोंहा गोदो माबोरै जायोमोन माने इन्टारनेट गैयि मुगायाव? जोंहा इन्टारनेट गैयि मुगायाव फरायसालि जोंहा मोनसे फरायसालि थायोमोन फरायसालियाव थांनानै जोङो फरायसालियाव थांनानैसो सासे फोरोंगिरिनि ओमफ्राय जोंङो सिक्खा दिख‌' जों लानो गोनां जायोमोन सोलोंथाइखौ सोलोंथाइ फिथाइखौ लानायाव जोङो मा जायो? बेहाय सोरबाबा थांनो हायी माबाबा मालाबा थांनो हायी बिदिनो गोबां खस्थ' मोनो। जों रिजोनखौ जाहोनखौ नुनो मोनोमोन आरो जोङो बेहाय दाबसे जायगानि जेनेबा जोंनि हादर जोंनि हादरावल' थानानै जोङो जोंनि हादरनि सोलोंथाइखौल' मोनोमोन। गुबुन हादरआव मा सोलोंथाइ सोलिबाय दं? बे हादरआव माबायदि जौगानाय जाबाय दङ बेखौ जों सोलोंनो थाखाय जोङो हायामोन। नाथाय दानि जुगाव जोंङो मबाइलनि दारै इन्टारनेटनि दारै गुगोलनि दारै जोंङो मा खालामनो हायो? जों माखासे सोलोंथाइखौ जों जेराव सोलोंफेरनो मोनि बेफोर सोलोंथाइखौ जोङो मा मा खालामनो हायो मबाइलआव नायनानै गुगोलाव जोङो सार्च खालामनानै बा नायनानै जों सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो ना? थां बुजिदों ना? जोंङो जेराव फेसबुकफोराव गुगोलफोराव नायनानै जाय बिजाबनि सोमोन्दै नोंथाङा फरायनो सानदों गुबुन गिदिर-गि जेरै सुबुंफोरनि अट' बाय'ग्राभि बेफोरखौ नोंङो जिउ जारिमिन जोंनि गोदोनि माखासे जारिमिनफोर थायो। बिदिनो बोथोर बिगियाननि बिगियाननि सोमोन्दै गोबां रोखोमनि सोलोंथाइखौ नोंथांङा एक्सथ्रायै बा फोरस फरायसालियाव फरायनायजों लोगोसे इन्टारनेटावबो नोंथाङा बैफोर गियानफोरखौ मोन ननो हायो आरो ना नोंथांङा गियानफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो। बेबायदिनो मा खालामदों जोंनि फरायसाफोर जोंनि कलेजनि सुबुं माने गथ'फोर बा जायफ्रा फरायबाय दंङ। जायफोराबा फरायनानै थाबाय बेफोर माने बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ बे इन्टार नेट नि दारै जोंङो मोननो हायो बा इन्टारनेटआ जोंखौ गोर्लैयै खालामना होदों। बेफोरबायदि आरो बेनि उनाव जायो उम बेफार फालांगि। बेफार फालांगिनि जायगायावबो जोंङो गोबां माने हेफाजाब होदों आर ना इन्टारनेटआ जोंखौ इन्टारनेटआ जोंखौ जेरै बेफार खालामनाव गोदो इन्टारनेट गैयैयाव बुंनो थाङोब्ला मा जायोमोन?
दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जों बेफार खालामनो थाखाय जोंङो बै जायगायाव थांनानै जों नों मा बेफार मावगोन जायखिजा बेफारानो जा मानो नोंङो सासे सुबुङा थांनानै बै गुबुन दाबसे जायगायाव गुबुन दाबसे हादरआव गुबुन दाबसे रायजोआव नोंथां बिथांङा मा खालाम नांगौमोन? सासे सुबुंङा थांनानैसो बै जायगायाव मा बेफार सोलिबाय दं बे बेफारनि जाय बेफारखौ नों मावगोन बे बेफारनि फालांगिनि दाम बा बेसेन बेयो बेसे मुलाम्फायाव बेसे लसाव सोो्लायबाय दं बेफोरखौ नोंथाङा माने गोरलैयै मिथि थावनाय नोंथाङा थांनानै बेसेबा गोजान खस्थ' हान्थिनानैसो मिथिनानै बेारफोरखौ खालामनाय जायोमोन माने बेयाव गोबां एसे खस्थ' दङमोन आरोना गोदोनि दिनाव नाथाय दानि दिनाव बे गोनोखोआि मुगायाव बे आथिखालाव इन्टारनेटनि मुगायाव नोंथाङा गोरलैयैनो बेफार फालांगि खालामनो हायो जेरै बुंनो थाङोब्ला माने दाबसे जायगायाव मा बुस्थुआ मा जिरादा मा बेफारा मा फालांगिया गोरलैयैनो सोलिबाय दं। माने मा बुस्थुआ माने बेसेन गोसा जानानै दं माया बांसिनै सोलिबाय दं मा बेफार खौ नोंथाङा मावोबा मा बेफारखौ मावोबा नोंथाङा मुलाम्फा जागोन बेफोरखौ इन्टारनेटनि दारै नोंथाङा मिथिनो हायो बा नोङो। इन्टारनेटाव नायबिजिरनानै संबिरनानै बेफोरखौ मावनो हायो। थिग बेबायदियैनो एगजामपोल होनो हायो माने जेनेबा इन्टारनेटनि दारैनो नोंङा माल बुस्थु बायनाय जेनेबा दानि जुगाव जोङो मा खालामनो हायो फ्लिपकार्ट नङाबा माने एमाजन बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि एप्सफोराव वेबसाइटफोर माने थायो आरोखि एगजा म्फुल हिसाबै माने नोंथाङा माबा मोनसे मुवा बुस्थु बायनोबा जेनेबा नोंथांनि जि जोम गाननाय जोमनाय बिदिनो थाव साबोन फोननाय बिदिनो जुथा माबा माबि बेफोर बुस्थुखौ नोंथाङा गोरलैयैनो न'आव थानानैनो माने बे इन्टारनेटनि दारै बिहरनानै नोंथाङा नोंनि जायगासिम न'खरसिम लाबोनो हा हायो आरो ना बुजिदों ना नोंथाङा बिदि खालामनो हायो आरोना बेबायदि बिदिनो जोंनि मुगायाव आथिखालाव इन्टारनेटआ बुहुद गोरलै जोंनि खामानिफोरखौ राहाफोरखौ जिउ खुंनाय राहाखौ गोरलैयैनो माने मा खालामना होदों गोरलैयैनो थांना थानो थाखाय राहा खालामनानै होदों आरोना जोंनि बे इनथारनेटआ ना नाथाय बिदि बुंनानै जों इन्टारनेटखौल' गासै खामानियावनो मोजां होननानै बुंजोबोब्ला बेयो एसे गोरोनथि जागोन मानो होनोब्ला बेखौ बाहायनो रोङोब्लासो जोङो मुलाम्फा बाय हेफाजाब मोनो नाथाय बिनि मोननैसो गाज्रि हुदा बा गाज्रि आखल बा साइद इफेक्टसबो दङ मिथिबायना नोंथां?
औ।
जेरै बुंनो थाङोब्ला मायाव गाज्रि बुङोब्ला जोंहा मा जागोन जेनेबा इन्टारनेटनि बारै माखासे फ्रड सोलियो जेनेबा साइबार क्राम साइबार एटेक बिदि होननाय मोनसे थायो माने अनलाइननि दारै सासे मानसिया सासे सुबुङा माने मोनसे माबाया मा होनो हेकार थायो माने बे नोंनि डाटा जे नोंनि खारि नोंनि नोंनि जिखिनि जारिमिन बा नोंनि खारि डाटा इफोरखौ मा खालामो दानि दिनाव हेक खालामो माने साइबार एटेक खालामो जिखिनि नोंनि एकाउन्टाव जिखिनि बेसाद दं मा दं बेफोरखौ माने लुथिनानै लांजोबनो नागिरो बिदिनो अनेक किडनेपिं मार्दार बिदि मा फोरा माने जायो आरोना बेखायनो इन्टारनेटखौ बाहायनो रोङोबासो माने जोंनि बे जिउ खु राहाया गोरलै जायो जुदि बाहायनो रोङाबा बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि इन्टारनेटआ माखासे गाज्रि खहाबो लाबोयो आरोना।
बेबायदियैनो जोंनि गुबुन गुबुन रोखोम गायजो जें आइला बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायावनो माने इन्टारनेटआ माने गासैबो जायगायावनो सोलियो आरोना। ओ बे इन्टारनेटनि बागैनो नोंथाङा माबाफोर मिथिगौ नामा बा एसे बुंनो गोसोफोर माबा गोसोआव दं नामा नोंथां बुंनो हागोन। बुंनो दंबा
दा नोंथांनि बुंनायाव आं गोबां खोथा ओ बुजिनानै मोनबाय इन्टारनेटनि सोमोन्दै दा बुंनो थाङोबा इन्टारनेटा जोंहा गोबां खामानियावनो हेफाजाब होयो बे सैथो नोंथाङा जेरै बुंलांनाय बायदि दि बेबायदिनो जोंनि ओ थांना थानाय ओ माबायाव जिउआव माने जोंनि इन्टारनेटनि जोबोर गोनांथि जायो दानि जुगाव।
औ।
बे माल बुस्थु अर्डार खालामनाय बा अबावब बबेनिफ्राय बा माबा मोनसे बिहरनाय गोजान जायगायाव जों जेराव थांनो हाया बेयाव बेनिफ्राय जोङो ओ बायदिसिना मुवा बेसाद बिहरनाय बेफोरो गासैबो इन्टारनेटजों जायो आरो। जोंहा सोलोंथायाइआवनो जा माबा मोनसे ओ ओ आबादनि सोमोन्दै बा ओ एग्रिकालसारनि सोमोन्दै माबा मोनसे ओ मिथिनोबा जोंहा ओ बे इन्टारनेटनि गोनांथि जायो दानि जुगाव इन्टारनेट गैयाबानो जों हा गैया होननाय बायदि बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा दा बे इन्टारनेटानो जोंनि जिउखौ सालायगासिनो होनबाबो बेयो गाज्रि जानाय नङा
औ औ
इन्टारनेटजों ओरैबायदि ओ गोजान बा बुहुमनि गासैबो हादोर निनो बिदिनो मा जादों मा बेरदों बेनि निउस बा रादाबफोरखौ जों बे इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो गासैखौबो खनथुमनानै बा मिन्थिना मोननो हायो
आव आव
आरो जोङो गावनि गंफा गं फा दानि जुगावथ' बयनियावबो ओ मबाइल थायो मबाइलनि गेजेरजोंनो बयबो ओ इन्टारनेट बाहायनानै जोङो ओ बयबो गावनि रादाब बा ओ गुबुननि रादाबखौ जों दैथायहरनो बा मिन्थिनो हायो बेबायदिनो जोङो इउटुब फेसबुक इन्सटाग्राम बेबायदिनो गोबां सालायनानै जोङो गोबां ओ गोजान गोजान मानसिफोरनि बायदिसिना ओ खारि बा बायदिसिनानि ओ मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौबो नायदिंनो बा
औ औ
बिदिनो बा जोङो बेफोरखौ सिखायनो जोंहा खाबु मोनबाय इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो बेफोरबायदिनो इन्टारनेटजों बाहायनानै जोङो रांखावरिबो खामायनो हायो बेयो सैथो आरो जोंहा बे बेफोरजोंनो गोबां मानसिया ओ रांबो खामायदों बेबो सैथो बयबो मिथिगौ जोंहा इन्टारनेट बाहायोब्ला गोरलै आरो मेंनो मेंनाय गैयि जायो जोंहा बेबायदिनो गोबां रां खामायग्राबो दङ इन्टारनेटजों जेरैहाय इउटुब फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोरबायदियाव गोबां रां खामायग्रा मानसि दङ बेबायदिनो गोबां मानसिया साक्सेसबो जानायखौ बा जाफुंसार जानायखौ